नोंथा खोनादोंना नोंथां औ। खोनादों नोथां।
औ। मा खालामनान दं नोंथाङालाय?
नै नोंथां दायो आं ओरैनो जिरायनानै दङ।
आङो नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हरदोंमोन सम होनो हागोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नोंथां।
दायो बि दिबा जोङो सावरायदिनि।
सावरायदिनि औ गामिनि
थोरनि थाखोय बिनि सायाव जों।
जों सावरायलायदिमोन औ गामिनि औ माने गामिनि थासारि माने गामियाव रायजो जानाय थासारि होमथ' मिथिखायो नङा होमबाना औ आरो नोगोरनि रायजो जानाय बिनि सोमोन्दै।
उम। जोहा गामिनि थासारि होनब्ला बा गामिनि रायजो जानाय होनब्ला बिनि गामिनि सायाव सावरायग्रोनोसै आङो जोहा गामियाव रायजो जायोब्ला माने बांसिनानो जों गामिनि सुबुं
नि सुबुंफ्रा औ आबाद मावनानै जाग्रा उम माबा
दिनो हाल खदाल बा मा मोनसे खेथि जेरै। बेसर फाथो माइ आबाद मावनान
मावनानै
जायो।
उम दा जाग्रा सुबुं गामिनि मानसिफोरखौ औ आरो
बेराफारसे टाउन बा नोगोर नोगोरावथ' आबाद मावनो बा
खेथि खालामनो गोबां बिबांनि माबा हा गैयिलाय माने बिसोरो माने संसार जानायाव बा माबा मोनसे सोलिनायाव फोरोंनायाव गथ' गथायखौ माने बिसिनिया गोबां बिबांनि खरसा थांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने जाबायदि जोंनि गामियाव थासारि दङ बेबायदि बि टाउनाव गैखयाबो । जों गामियाव जेनि उसुबिदा जायो। जानाय, लोंनाय, थानाय दैनिफ्राय लानानै जोंनाव जेनिबो सुबिदा थाया। मोजाङै माने नों टावनि नियाव थायोब्ला बा नोगोर एरियाायावहाय जोंना हायो दैनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय जेबो माने सुबिदा मोजां जाया आरोना
बेहजाया आरो गामि एरियायाव जोंहा गोरोबलायनाय बा अनलायनायाबो बांसिन जोंहा
जोङो गामि एरिया दा जेरै गोरोबलायनानै थायो। थाउउन एरियाव बेफ बिदि नङा आरो नोगोर एरियाया। नों नोंनि खामानियाव थांदों नोंनि खामानियाव था आं आंनि खामानियाव दं आं गावनि खामानियाव थागोन बेफोरबायदि आरो मानो होनोबा माने बै बिसिनियावहायो बेफोरबायदि जोंनि बायदि गामि एरियायाव जों जाबायदि सुबिदायाव दं दा मोजां एरियायाव माने मोजाङै थादों बेफोरबायदि नङानो नालाय गायनाय बिसिनाव गायनाय फुनाय गैया मैगं थाइगं आबाद जेबो खालामनाय गैया माने फाइनेन्सियेल फाइनन्सियेल करसाया बारा जाहैयो नालाय। बिसोरो अबेनिफ्राय रां आर आरजिनो हागोन बहाय बबेयावहाइ रां खौ बांसिन आरजिनो हागोन बहाय मा मुलाम्फा दं बेयावहाय बांसिन माने थाल थायो गोसो होयो आरो गुबुननि फारसे साननो माबानो गुबुननि फारसे साननो माबानो सम थाया बिस्रा नोगोरारिफोरना
उमहु थाया
गामियारि जोंहा दा गामियारिफोरना बोरै बुंनो थाङोब्ला जों माबा मोनसे मावबाबो जों मानसि मावबाबो जोङो जयै खौसेथियै लोगो जालायनानै मावो बयबो ज' थालायो जों दा
जेरै माबा सावरि बादालि माबा मोनसे फोरबो जाबा ज' ज' गामियाव ना हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदि आरो
दा जोंहा दैज्लां बोथोर सफैनानै दं दाबो जो जोङो बैयाव सोरनावबा माइ गायदों होनबा जों ज'नो सावरि बादालि जानो थाखाय ज' ज' थांगोन फाला बद दल मावलायो बेफोरबायदि बै नोगोरन-नोगोरनि सुबुं सुबुंफोरनाव बेफोरबायदि गैलाया आरो नोग गोरनि सुबुंफोरना माने जेरावहाय रांनि मुला जोंनि जेरावहाय रां मोनगोन जेरावहाय गावनि मुलाम्फा दं बेखौल' नायनानै थानाय जायो माने
औ औ औ नंगौ बेनो।
मानि थाखाय बुङोबा बिसोनाव बे गायनाय फुनाय बेफोर गैया जोंनि बायदि मै गं मैगं नि आबाद मावनाय गैया जों जा मैगं थाइगं आबाद मावो बेफोरखौनो माखासे फालांगिफोरा लांनानै बिसोरनो बै नोगोराव फानहैयो जोंनिफाय लाङो थाइसे बेसे नाव बिसोनो लांना होयो थाइनै बेसेनाव। दा बि दियावनो बिसोरो ब माने रांनि पाइनेन्सियेलि माने बिसिना हार्ड जाहोयो नालाय बिनि थाखायनो माने बिसोरो खामायनाय मु गावनि मुलाम्फा बिदिखौल' नागिरो जोंनि बायदि खौसे थानायफोरबायदि जेबोआनो गैया नो जोङो जोंनि गामि एरियाव बुङोब्ला गामियावहायो समायना रमायना दैमा दैसा नुनो मोनगोन बिफां लाइफां नुनो मोनो नोगोर एरियाव थाङोबा जों बेफोरबायदि बिफां लाइफां नुनो नुनो मोना आरो सम बेफोरबायदि जोंनि बाय दि दैसा दैमा बोहैनाय बेबायदि नुनो मोना।
नोगोरनिया
नोगोरनि आरो आबहावा बा बारहावायाबो जोबोद गुबुंग्ले माने बिफां लाइफां खम जाहैबाय नोगोर औ औ नोगोर एरि--नोगोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदियाबो औ माने
मो आरोना बे जोंनि मिथिंगा आबहावाखौ बे बेराफारसे जाहा गामियाव बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम दङ आरो गारि मथर खारनायनि अनायमायाबो खम।
औ नोगोराव नोगोराव माने बे बार गुबुंलेनि बुं जाहोना बुंनो थाङोबा नोगोराव गोबां बिबांनि खरकारखाना दङ। गेसाव गोफोन औ दङ दङ। सावनाय गेसाव गोफोन सावनाय--गेसाव गोफोन सावनाय। बे जोंनि दा इथा सि इथानो बायदिसिन ना बा इथानि आलावा बेलेग ल'हा बायदिसिना बानायो बेयावबो सावो बे फोरनि उखुन्दैयनो गोबां बिफ बांनि माने जोंनि बारहावायाव नोगोरनि बारहावायाव माने गलायनानै थायो बिनिखायनो बिनि बारहावाया गुबुंले जायो औ। बेखौ सोदांनो थाखाय सुफुंनो थाखाय आरो बिसिनियाव बिफां लाइफांनि बिबाङा जोबोद खम बिनिखायनो नोगोरनि बारहाव हावाया गुबुंले जायो आरो दा जोंनि गामिनि बारहावाया मोजां बुंनो थाङोबा जोंनियाव गारि गारि मथर खारनायनि बिबाङा जोबोद खम
औ
जोंनि गामि गामि दिफोरबायदि खलकारखाना गैया जोङो जायो जों जों माइ आ जों माइ आबाद मावो। मैगं थाइगंनि आबाद मावो । ओ जोंनियाव बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम बेफोरबायदि माने जोंनिया बेफोरबायदिनि थाखायनो गामि एरियायाव इसेबां बेमार आजार जानायाबो जानो थाङा आ
ओम ओम औ नंगौ औ बेनो आरो।
दा बुंनो थाङोबा मोनसे खोथायाबो थ्रु आरो जोंनि गा मि एरियायावहायो फरायनाय फरायनाय मानाय मानसि थाब्लाबो माने सुबुं बुङा हाजार फरायबाबो माने जौगानो हाया जायो मान थाखाय होनबा जोंनि गामि एरियानि मानसिफ्रा जों गामि एरियानि मानसिफ्रा मानो थाखाय होनोबा जेबो थाल लानो रोङा एबा फोरोंनो रोङा गावनि फिसाफोरखो, जों नोगोरनि
बिबान लायाबायदि ओं आरो गेदेर सुबुंफोरनि बोसोन बा माबा सुबुरुनथाइ होनाया खम जाहैबाय गामि एरियायाव। बिदिनो माने गेदेर सुबुंफोरनि बोसोन मोनब्लासो माने सोलोंथाइ लानायाव एसे दावबायनालाय नों गियान सोनानै लानानै बेदि आरो। आरो टाउननि गथ' ग'थायफ्रा बिसिनिया फरायनाय लिरनाय गासैबो टाइम टेबोल दंजोबो आरो
टु जों गामिनि सुबुंफ्रा जाबायदि अनलायनानै मिलायना नै जोङो थायोना, बेफोरबायदि नोगोरनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि थाया। गावजों गाव एना एनागारि सारलायनाय गावजों गावनो खालायै सुथु थुर जानानै थानाय बेफोरबायदि बिराद थायो आरो नोगोराव जोंनि गामियारि गाम गामियाव बेबायदिया जोबोद खम मानोना जों बयबो गावजों गाव अनलायनानै गोरोबलायनानै थायो।
उम।
गासैबो हाबा फारियावनो जों गावजों गाव मदद होलायो जों गा-गामियारिफ्रा जों गामियाव थायो अबले जों मिथियो आरो। जोंनि गामियारिफ्रा बयबो गावजों गावनो गासिबो खामानियावनो मदद होलायो।
उम। बेथ' सैथो खोथा नंगौ।
टाउनाव थाङोबा बेफोरबायदि नुनो थाङा आरो। नोंबा नों नोगोर एरिया नोगोरारिफो जेन बेफोरबायदि जे नोंबा नों आंबा आं नोंनि खामानियाव आं मानो थांदेरनो आंनि खामानियाव नों नों मानो फैदेरनाय बेबायदि आरो। माने गावनि अ नोंहा गावनि मुलाम्फाखौल' नायनाय आरो औ गावनि मुलाम्फाखौल' नायो आरो गावनि मुलाम्फा गैयाबानो बेखौ नायाबो नाङाबो नोंनि मुलाम्फा दंबा नों बेयाव थांगोन नोंनि मुलाम फा गैयाबा नों बेयाव थाङा बेफोरबायदि आरो खिन्थु जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बि बिदि नङा जों गामियारिफोरा गावजों गाव अनलायो। सानलायो फोथायलायो। बेफोरबायदि आरो। जोंनि गा बुंनो थाङोब्ला रायजो जानायावथ' जोंनि गामियारिनो गामियारियानो साबसिन बुंनो थाङोबा। मानो होनोबा जोंनि अननाय खाननाय नोगोराव थाङोबा जों बेफोरबायदि मोना। जोंनियाव दा जों नायनो मोनगोन बिफां लाइ बिफां सारि सारि दैमा दैसा लारि लारि बेफोरखौ जोङो गुबुन नोगोरारिफ्राव नोगोरफ्राव थाङोबा जों बेफोरखौ नुनो थाङा। मोना आरो जाबायदि जोङो दा खौसेयै थायो गामियाव मिलायनानै जयै थालाय लायो बेफोरबायदि नोगोराव जों थाहैनो हाया एबा
गैया
बेनिखायनो जोंनि गामिनो गामियानो नोगोर एरिया नोगोर एरियानिफ्राय जोबोद साबसिन जों जेयावहायो आलो गोजोन थानो हायो अनलायलायनानै सानलायलायनानै बेनो आरो मिलायनानै थानो हायो बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दे बिदिब्ला आं सावरायलायनायखौ बेयावनो लाखि लसै नङा होमबा औ दे जागोन दे
उम